अ हेल' नोंथां अ हेल' औ खोनादों नोंथां खोनादों औ औ खोनादों औ
आंनाव खोनाफैयाखै नोंथां
औ औ खोनाबाय खोनाबाय हेल'
हेलौ' हेल' हेल'
हेलौ हेलौ खोनायाखै नोंथां
औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय
नोंथां अ हामनायखौ बउहरनाय थाबाय
औ औ नोंथांनिसिमबो
औ ओमफ्राय नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं नोंथां
आं दा नोंथां नै आं दा फ्रि दंथ'यो ओरैनो दंथ'यो।
हम बाथ्रा सावरायनो होननानैसो नोंथांनिसिम कल हरनाय जादोंमोन।
औ औ
सावरायजागोन दा नोंथां औ बिदिब्ला नोंथांजो आं जोंनि जि बे मिथिंगानि आबहावानि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन आरो ओमफ्राय नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जे जोंनि बे आबहावाया
गुबुंले जालांगासिनो दं बेनि सोमोन्दै
औ हागोन नोंथाङा हागोन औ
दे अब्ला फोरमायलाय नोंथां
औ जागोन दे नोंथां औ जोंनि बे आहबहावा बा बार मन्दला गोबां रोखोमै माने गाज्रियै खहा जागासिनो आरोना
बिदिनो गोबां जाहोनफोर दङ' जोंनि बारहावा बा आबहावाया गाज्रि जानायनि जाहोनफोरा
गिबियावनो जोंना आबहावा गाज्रिनायनि गुबुन माबाया जाहोना गोग्लैयो होमबाथाय जोंनि सुबुं माहारि एबा सुबुं माहारि बांनायनि आरो बेजों लोगोसे जोंहा मा जायो बिफां लाइफां दानफायनाय
बिफां लाइफां दानफायनायनि जाउनावबो जोंनि आबहावाया गोबां बिबांनि माने गाज्रि खहा जालांगासिनो आरोना मानो होनोब्ला बिफां लाइफाङासो माने जोंनि जिब जुनार दावउसिन दाउला जोंनि सुबुं माहारिखौ थांनानै थानायाव जोबोद हेफ जाब होयो आरोना माबोरै होनोब्ला जोंनि बिफां लाइफाङासो जोंखौ जोंनि जिउ नांगौ गेस बे अक्सिजेन गेसखौबो जोंनो बिफां लाइफाङासो होयो आरो ना नाथाय बे बिफां लाइफांखौनो जोङो दानफायबाय थोना दानफायबाय थायोब्ला जोंनि बे आबहावानिफ्राय माने कार्बनडाइ अक्साइडनि बिबाङा माने बांगोन आरो ना माने अक्सिजेननि बिबाङा खम जालांगोन बेनिखायनो जोङो बिफां लाइफां दानफायनायखौ खम खालामनांगौ आरो